हेलौ ना नोंथाङा औ खोनादों औ आं गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ सिगाङावनो जासिग्रहोनाय थाबाय
ख गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे होमब्ला जोंहा बिदिबा मोनसे आयदानि सायाव ओ सुंद'यै दसे सावरायलायनो ना
औ जागोन दे लोगो
औ ओ जोंहा होमबा ओ जोंनि दंफांजों बानायनाय माखासे आगजुफोरनि सायावनो दसे सावरायजलायनोसै होमबा ना
औ जायो जायो
औ ओ होनबा आं नोंथांनिसिम सिगाङावनो बेखौ नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैयोदि ओ नोंथाङा दंफांजों बानायनाय मा मा आगजुफोरखौ मिथियो बेखौ सुंद'यै फोरमायनो हागोन आरो औ
जेनेबा जोंनाथ' बर' हारि जाहैबाय बर'आ माने मिथिंगायाव मिथिंगायाव थानानैनो बायदि मिथिंगाखौ खनसायनानै बायदि मुवा आगजु बानायनानै लायो जेरैहाय ओ दम औ जों दंफांखौनो लाबाय जेब्ला जों दं बिफांजोंनो दंफांजोंनो बर'फ्रा ओ न' लुनानै थायो ओमफ्राय गोदो गोदोनि समाव खोनादोंमोन दंफांनि सिङावनो दनदर खुरनाबो थायो होननाय गोदो अन्थाइ जुगाव ओम ओमफाय बिदिनो उनावहाय दंफांजों जोङो बायदि बरफोरा आबाद मावनायाव बाहायनायबो नुनो मोनो बिदिनो न नफ्राव बाहायनाय बुस्थु आगजु बानायनायबो मोननो हायो बिदिनो गोबां मोननो हायो जेरैहाय न' लुनायाव जोङो मा मा होनदोंथाय नामखौ मिथिया आरो ना
लुनायाव नांगौ जायोना औ औ बाथा औ औ औ औ केसि ना माबो होनो आरो
ओ एखौथ मिथिला जाहैबाय हौवासाफ्रासो लुयो नालाय बेनिखायनो जोंनाव मानि आंनाव मानि इसेबां नलेज गैया माने बेनि बारै ओ नवाव नआव आगजु बाहायनाय होनोबा जोङो जेरै खामफ्लाय लाइ सियार बेरेंसि बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो ओमफाय गोदो ओहायथ बाथिबो लगायोमोन नालाय बाथि दोनग्राबो बानायोमोन ना ओरै ओमफाय ओरै बेद बेदर गोदानो थाखाय थांगोन बेफोराव बाहायनाय जायो ओमफ्राय आबाद मावनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ औ औ हागोन दे ओ जोंहा दंफां होनोब्ला अब्लाथ जों बियो जोबोद जों जों खाथि सोमोन्दो थानाय ना बेखौ जोङो जेनेबा दं फां लाइफां गैयाब्ला जोंथ थांनानै थानो हाया जाहैबाय जों मिथिंगानि गेजेरजोंसो जेनेबा थांनानै दं नालाय ओ मिथिंगानि सायावनो जों सोनारो आरो बेबायदिनो दंफां लाइफाङाबो मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो नालाय आ बेखौ जोङो आबाद मावनायावथ जोंहा बेबायदिनो माखासे आगजुफोरखौ दंफांनिफ्रायनो बानायना लायो जेरैबायदि जोंहाबो मोसौ जों हाल एवनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगोलनि गोनांथि जायो अ बे नांगोलखौ जोङो बेबायदिनो अ सोरबा सोरबा खायसेया खान्थाल दंफांनिफ्राय बानायना लायो खायसे गामबारि जायखि जाया अ बे बेखौ माने जाय दंफां एसे माने खेंख्रा थांनाय बेखौहाय बासिनानै साइ नानै हाय नां नांगोलखौ दाननाय जायो आरो बेबायदिनो जाहा माखासे अ खदाल खदालखौबो आबाद मावनायाव नांगौ जायो नालाय अ खदाल बिखुंखौबो जोङो दं बिफांनिफ्राय बानायो बेबायदि माखासे उ जायखौ खन थाना माबो होननो ना बे हा जावखांग्राया बेखौबो बानायना लायो
उम
माखासे उ बेबायदिनो बेराफोरखौबो बानायो आरो गासिबो बो माने दंफांनि बाहायजोबो माबाबो दंफांखौ नांदेरगौ जायो आरो औवानि बेफोर बाहायबाबो खुन्थिफोरावबो बे खुन्थिफोरावबो बे अ हमनो थाखाय बे खदाल बायदिनो बेयाव दोनाय जायोमोन आरो दंफांनि
उम उ लोगोसे जोङो
नंगौ औ
लोगोसे जों बर हारिनि हारिमुनि दामनाय देनाय आगजुफ्रावबो जों दंफांनि बाहायनाय
औ औ नंगौ नंगौ
ओ जेरैहाय बरनि खाम जि आइ टेक मोनबायना लोगो उम खाम खाम सेर जा अ बेफोरखौ बानायनाय जायो आ ला फ्रि खौबो बानायनाय जायो खोमा आं खौबो दाननानै दोंमोन जेरै जाबस्रि बानायनाय नुनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ ननि बाहायनायाव ओरै उवाल गाइहे दिंखि बेफोरखौबो मोननो हायोना
औ जेरैबायदि बिसिनाफोरबो बानायोना आलना आरांगा मासि बेफोरखौ औ
बेफोरखौ बानायनायाव बिदिनो दंफां लायै दंफां नायनानै बानायनाय जायो आरोना लोगो औ माने गोदोनि बरफोर मेलेमजिबि सुबुङा बहुद साननानै बानायदों खोमा दा माने अ जोबोत गनायथाव नाथाय जों आथिखाल आथिखालाव बेफोरो मा होनो हारिमु दंफांनि हारिमुफोर बाहायनायखौ ओ बारा नुनो मोननाय जालाना आथिखाल जुगाव जायनि जाहोनाव जोङो दंफांफोरखौ खौ खमायनायखौ जों नुनो मोनसै गामि ओनसोलाव ओलाव जों दंफां गिदिरखौ मोननो हाला आथिखालाव बेफोरनि थाखायैबो खमायदोंबो जानो हागौ आरो गोदान मुगा जेरै गोनोखो मुगानि दारै जेरैहाय जोङो इस्मि माबा अन्थाइ बेफोरखौ खौ फाखका दालायनानैसो न' लुनाय नुसैना थिखालिथ
औ नंगौ
बेबो माने इसेबां इम्परटेन्सखौनो होला
औ औ बेखौ जोंहा मोजाङै जोथ थोन लानांगौ आरो मानो होनबा दंफां लाइफां गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया नालाय बेखायनो जोङो बे दं फां लाइफांखौ बाहायनायजों लोगोसे जोङो माने ओ बे खौ मोजाङै रैखाथि होनांगौ आरो
उम ह बेनि थाखायनो ओ जोंहा मा होनो फांसे दंफां दानफायबा मोनबा दंफां गायनांगौ होननाय नुदो नुनोमोनदोंमोन ना खोनानो हादों आरो मानसिफोर बुंनायनिफ्राय मोजांमोन इखौ मावनो हायोबा ना थाय मावनायखोनो नुवा ना ग
औ औ नंगौ बिदिनो ओ औ देनाय बुंनाय नोंथां
बे जोङो दंफां लांफां गैयिनि थाखायनो जोङो गरमफोरखौ बांनायबो मोननो हायासैना आथि खालाव ज थानोनो हाया इदि जाबाय माने गोदोनि गरमजों दानि गरमजों बुहुत दिफरेन्ट मा ने गोदोनि मानसिफ्रा होनो आरोना गोदो सान्दुङा बिदि नङामोन एसे माबासो आराम थानो गुसुमोन बेनो नाथाय आथिखालाव ओं खारलानो हाला खोनसे ओंखारब्लानो माने गोसोम जाजोबखायो स्किनानो
औ
अ बेनि थाखायनो ने मोजां नंला आ दानि सान्दुङा आरो ओंखारबाय थाबाबो बेमारा ज खौ जों मोननो हासै
औ बेफोरो जोंनि गासैबो ओ सोलायबोनायनि जाहोनावबो जादों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो उम आथिखालाव गोदोनि बायदि जुग नोंला नालाय ओ जि गासिबो जानाय लोंनाय जोंनि थानाय गासिबो सोलायलांबाय बेफोरजों दिनै बेफोर जोंनि थासारिफ्राबो सोला-सोलायलांबाय गामि ओनसोलनिफ्राय आथि सोलाव नोगोर ओनसोलाव उम बांसिन सुबुंफ्रा दिनै ओम सोलोंथाइ माखासे खामानिनि थाखाय गावबा गावनि खामानिनि थाखाय थाफैनो गोनां जाबाय बेवहाय जोंहा माखासे माबाफोर गाज-ओ जायखि जाया जोंहा माखासे बेबायदिनो मेडिसिन मुलिफोर होनाय माखासे मेगं मैला फोर जानाय बेफोरनि थाखायबो जोंहा ओ देहा फोरा दिनै गोबां खहा जाबाय आरो बेबायदिनो ओ सोर मोख सोहोरफ्रावथ बांद्राय गारि मथर बेबायदिनो गारि गारि मथ टरनि उखुन्दै आबहावायानो गुबुंले जानानै थाखायो बेनिखायनो बेफोर बां फ्राय दंफां लाइफां गैयाबो गैया नालाय बिनि थाखाय बां फ्राय गाज्रि बारहावाया नोगोराव जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि थाखाय जोङो ओ गासिबो खौसे जानानै बिफां लाइफांखौ जोथोनै लाखियोब्ला गायोब्ला जोंनि ओ ओमफाय आबहावाया ओम गोग्गो जाफिनगोन होननानै जों सा थानाय
औ बेजों लोगोसे बे जों बेखौ मोननो हाबावो गोदोनि समाव जोंनि बर हारिया बोथोरजों लोगोसे आबादखौ मावो नाथाय आथिखालाव अखानि दारै अखाया बोथोर मथे हायैनि थाखाय जोङो गोबां आबाद मावनायाव खहा जानाय खौ मोननो हादों जायनि जाहोनाव जोङो गोबां माने खहा जानो गोनां जादों आरोना थि मोननांगौ समाव फिथाइफोरखौ मोनै बिदिफोर मोननो हादों आरो ना दानि जुगाव माने
औ नंगौ
ओ मेइन गुबैयानो जादों बे ओ दंफां लाइफां गैयै आरो जों बे गाज्रि पलिउसन बाहायनाय। बेफोरनि थाखायनो जोङो माने ओ जा जानांगौ समाव जेबो मोननो हायै जादों आरो ना बिदियावनो बेमार आजारफ्राबो बारायनायखौ जों मोननो हायो
अ जोङो औ औ
लोगोसे बै दैनि गुबुंले जानायखौ मोननो हायो जोङो मोजां दै बोहैनायावबो- जों प्लास्टिक आरि गारनानै होयो मायो बेफोरनिफ्रायबो माने ओ ओ गेस गाज्रि गेस फ्रा सोमजिनानै जोंनि देहा सोलेरखौ माने ओ बेमार आजार जानायाव हेफाजाब खालामो आरो बेफोरो माने गाज्रि मोनामनाय मानायफ्रा आरो लोगोसे जिब जुनारफ्राबो माने बिसोरबो गोजोनाखै जानो हागौ जोंनि मानसिफोरनि खामानि मावनायाव बिसोरथ दैमा दैसानिखौनो दैफोरखौ लोंलाबायो बेसोरथ जेबो मिन्थिया
औ नंगौ ओ बेबायदिनो जोंहा दंफां लाइफांखौ ओ रैखाथिथ होनांगौ जों बयबो मिथिखायो थेवब्लाबो जों जों मिथिसेयावबो दिनै माने ओ दंफां लाइफांखौ दान फायनायावल गोस सो होयो बेखौ गायफिन नांगौ बेखौ माने बावनानै थायो आरो बेनि थाखाय जों बयबो माने बेखौ ओ रैखाथि होनांगौ जेरै बेयो दंफां लाइफां गैयिनि थाखायनो दिनै जोंहा हाग्रानि जिब जुनारफोराबो जोंहा बाहेराव उम ओंखारबोनानै दिनै सु सुबुंफोरनि ओ गोबां दाब दाब जायगायाव खना खनला खहा जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो बेखौ जोङोै ओ रै खाथि होनो थाखाय ओ माखासे ओ खामानि मावोब्ला मोजां जागोन होननानै जों सानो आरो औ
उम
अ
मोजाङानो जोङो माने दंफांखौ रैखाथि लाखिबानो जों बुहुद माने जों सोलायनायखौ नुनो मोनगोन आरो दा इनभारमेन्टे‌खौ ओ लोगोसेनो जोंनि मा होनो हाफोराबो मोजां जागोन। ओ बे गाज्रि जा ओ नि जाहोनखौ आं बेखौ सानो आरोना जोंनि सुबुं माहारिया बांगासिनो ओ थानो थानो थाखाय आं आंखाल जानाय लोंनाय बे आबाद मावनो थाखाय हानि आंखाल थिग बे आबाद मावनो थाखाय जों फांसे दं फां गिदिरखौ दानफायनानै आथिखाल जुगाव मावनाय खौ नुसै बिनि थाखायबो माने जादों आरोना मेेन गुबैयानो जादों जों मानसि सुबुं